ल' नोंथां औ नोंथां
औ नोंथां। आङो नै दायो ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि।
अ नोंथाङा सानदिफुनि ओंखाम जाखांबायमोन नामा?
औ औ नोंथां जाखांबायमोन।
अ मा ओंख्रि जाखांबाय नोंथां?
जोंना ओंख्रिया माबा अनलाजों दाउसोमोन नोंथां।
अ गोथावनोमोनथ'।
औ नोंथां नोंथाङालाय मा ओंख्रि जानायमोन?
ओ जोंनिया माबासोमोन आलुजों फान्थाव बाजिसोमोन।
ए जायोलै मालाबा बिदिनो जानांगौ मिरामिस। बहाथो सामफ्रामलाय नाजों बेदर मोनबाय थानाय नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां सम सम बेफोर बायदि बिदिनो जानांगौ नङा होमबा औ नोंथाङा औ आंना खबराथ' मोजाङैनो सोलिगासिनो दं नोंथाङालाय बोरै सोलिगासिनो?
आंनाबो थिगानो बिदिनो सलिगासिनो मोजाङै मोजां। जालांनो जालांनो मोनगासिनो बिदिनो। जिउ खुंनो थाखाय मोजां राहा मोनगासिनो थिगैनो सोलिगासिनो। बरथमान
अ मोजाङानो दे होमबाथ' नोंथाङा दायो एसे फ्रिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन नोंथां
अ आङो माने दानि मडार्न जुगनि एबा सोलिबाय थानाय जुगनि फेशन एबा गाननाय जोमनाय बेफोरबायदिनो क्लटिंसफोरनि बागै राय्लायनो होननानै फैदोंमोन आरो नोंथांजों नोंथाङा दा गोदोनिफ्राय आरो दासिम माबायदि क्लथस एबा गाननाय जोमनाय नुगासिनो दं बेखौ फोरमायदो नोङो
आं फोरमायगोरनोसै होनबा औ औ खोनादों नोंथां आंनो फोरमायगोरनोसै होनबा
औ माने आयदाखौ खोनासंग्रोदो नोंथां गिबियाव जों जों मा होनो गोदोनिफ्राय दासिम माबोरै गाननाय जोमनाया सोलायबोदों आरो जोंनि फेशन डिजाइनजों माबोरै इमप्रुभ जाबोदों आरो फेशन डिजाइनावहाय जोङो बेफोरबायदिनो गोबां बिबांनि ओ मडेलिं खालामनायफोरखौबो नुदों नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ जोंहा गोदो थारनिखौ लायोब्लाथ' जोंहा हाग्रा हाग्रायावसो रायजो जाबोयोमोन जोंनि आजै आजौनिफ्राय खोनानाय मथेब्लाथ' बिदिनो हाग्रा हाग्रायावहाय बिदिनो मैहुर खालामलाबायनानै बिदिनो रायजो जाबोनाय मोनसे मोनसे जुनादमोन आरो बे मानसिया मोनसे जिबिमोन आरोखि मानसिया बो मोनसे जिबिजों नङा होनब्ला
औ नंगौ जिउ गोनां
औ मोनसे जिबिस बिबो जों बयबो जुनादानो होन मानसियानो होन जों मोनफ्रोमबो जे थांना थानाय बुस्थुफोर दङ जे गोथाङै बिदिनो रायजो जानाय दङ बे मोनफ्रोमबो बुस्थुफोरानो जिबि बोरमा दाउ हांसो बो जायखिया होन बेफोर मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो जिबि नङा होनब्ला
उम
औ आरो जोङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमहालागै गाननाय जोमनायखौ जों मा नुनो मोन जों गाननाय जोमनायाव मा फारागथिखौ नुनो मोनदों होनोब्लाथ' गाननाय जोमनायावहाय जों गोबां बिदिनो फारागथि नुबोबाय गोदो बिदिनो दंफांनि बिलाइनिफ्राय लानानै जों गाननाय जोमनायखौ बिदिनो जोंनि आबै आबौमोननि समावहाय एसे बिदिनो एसे दावगाबोबाय गाननाय जोमनाय फ्रा एसे साबस्रांबोबाय आरो साखोन सिखोनबो थानो रोंबाय नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिनो एसे फोरलाब फथाब फोरलाब फोथाब लंफेन एसे गाननो रोंबाय आरोखि आरो बिदिनो गोबां बिदिनो गस्ला लंपेन्ट ओंखारबाय गोबां बिदिनो डिजाइन डिजाइन आरो बिदिनो गोबां गाब गाब गाबनो फेसननि ओंखारबाय आरोखि लंपेन्टफोराबो ग'स्लाफोराबो गोजां बोथोराव गानग्रा लंफेन्ट गरम बोथोराव गानग्रा लंफेन्ट आरो बिदिनो गरम बोथोराव गानग्रा गस्ला गोजां बोथोराव गानग्रा ग'स्ला बिदि लंफेन ग'स्लाफोर ओंखारबाय आरोखि नङा होनब्ला
औ नोंगौ नोंथां
औ औ आथिखालायावथ' गोबां बिदि ग'स्लानि डिजाइन मा नायनो जायनाव रां दं बिनो मा रोखोमनि ग'स्ला गाननो मा रोखोमनि लंफेन्ट गाननो बेखौनो मोनजोबगोन आरोखि जेन जोङो गाननाय जोमनाय जुथा मुजा फारसेनिफ्राय लानानै कटनो मा होनो जों गाननाय जोमनायजों बिदि नुजोबगोन आरोखि आरो गाननाय जोमनाय नैबेफोरबायदि ग'स्ला लंफेन्ट ओ मुजा गाननाय जोमनायजों जों जोबोर समायनाखौ समायनाबो नुनो मोननो मोनो मोनो नङा होनब्ला
औ नोंगौ
औ बिदि आरोखि आं नुनायफोराव बेफोरखौ आं नुनो मोनो आरोखि जोबोरैनो समायना समायना ग'स्ला लंफे लंपेनफोर गाननायखौहाय आथिखालावहाय जोबोद जौगाबाय नाथाय खायसे खायसे दाबो एसे सोरबा सोरबा एसे गोबां एसे बेलेग बेलेग गानथारो आरोखि जेन जेखौ नायनानै गोबां बिदिनो गेदेर गोलावफ्रा मोजां नुवा आरोखि आमफ्राय बिदि होनो आथिखालनि सुबुंफोरा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा नोंसोरलाय मा बुजिनो गोदोनि बोराय बुरिफ्रालाय जोंनि बे फेसनखलाय जोंनि बे गोदान डिजाइनखलाय बिदि होननायखौ आं नुनो मोनगासिनो आरोखि आथिखालावहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदि बुङो औ नोंथांखौलाय बुङो ना बुङा बिदि न'खराव गाननाय जोमनायखौ
हो आं इसिबां मदार्न टाइपबो गाना नोंथां आं माने एसे फरमेल हिसाबै गानो आरो सिमफोल सिम बेफोरखौनो गाननानै मोजां मोनो आं बांद्राय बेफोरबायदि लिंलाबो गाना आरो बांद्राय सट सर'बो खालामा बांद्राय फ्लेक्स खालामा मोजांयैनो गानो सिमफोल गानो नरमेल गानो आरो बेखायनो सुबुंफोरा रावबो एसेबां बुङा आरो मोजांयैनो
औ मोजांनि बाथ्रा नोंथां औ बिदि थानायानो मोजां आंबो बिदिनो बांद्राय बिदि इदिआव इन्ट्रेस्ट गैया बांद्राय सह खालामनायाव नरमेल आरोखि जेन ओरैनो साखोन सिखोनलाय थागोन अब्लाबो बि फरमेल लंफेन्ट फरमेल ग'स्ला बिदिनो फरमेल जुथा बिदिखौ गानगोन आरो खि जेन साखोन सिखोन साफा थानाय बिदिल' आरोखि आंना बांद्राय बिदि देखायला देखायलि बांद्राय बिदिखौ आं मोजांबो मोना बांद्राय देखायनानै जेन गावखौनो गाव बांद्राय बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन होननानै देखायोब्ला जोङो मा गोबां बिदिनो मानसिफोरखौबो जों बिदिनो नासयनाय बायदि जायो आरोखि आरो बिदिनो गोबां जों नुनो मोनो आरो आथिखालावथ' गोबां गाननाय जोमनाय नोंथांआ बेफोरनि बागै फंनैसो बुंदो
औ नोंथांनि खोथाखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनदों
औ
गोदोनिफ्राय दासिमबो जोंनि ओ बेफोरबायदि गाननाय जोमनायनि सायाव सोमोन्दै एबा आयदायाव बेबायदिनो दा बुंनो थाङोब्ला उम जोबोद इमप्रुभ जालांदों जाबोदों आरो दावगाबोदों मानो होनोब्ला गोदो गोदाय थ' जों खोनानो मोन्दों बा बिजाबफोराव फरायनो मोनदों नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
गोदो आथिङाव गाननो थाखाय बेफोरबायदिनि सेन्देल गैयामोन जोंहा दायो नाथाय जोंहा गोबां बिथिङावनो बेफोरबायदि गाननाय जोमनायाव इमप्रुभ जालांबाय एबा दावगाबोबाय गोदोथ' दंफां बिफांजों बानायनाय सेन्देलखौ जों गानोमोन होननाय खोनादों नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो न'आव दानाय इन्दि खुन्दुंजों बानायनाय जिफोरखौनो न'आवनो दानानै बेखौनो गानोमोन एबा बेखौनो जोमोमोन होननाय बेफोरखौ जों खोनादों नङा होमबा नोंथां औ नाथाय दानि जुगाव गरमाव गानग्राया बेलेग गोजां बोथोराव गानग्राया बेलेग नङा होमबा नों थां बेफोरबायदिनो रोखोम रोखोमनि गाननाय जोमनायफ्रा मा होनो इमप्रुभ जाबोदों आरो दावगाबोगासिनो दं आरो बेफोरो जोंनि थाखायनो जोबोद बेनिफिट गोनां नङा होमबा नोंथां औ जोंहा गोजां बोथोरावथ' दायो मोनसे फिसा गस्ला गाननानै थानो हाया नालाय नोंथां नङा होमबा औ गोदो बेफोरबायदि इमप्रुभ गैयियावहाय बै मा होनो बेफोरबायदि न'आव दानाय जिफोरखौनो गाननानै एबा जोमनानै थानो गोनां जायोमोन नङा होमबा औ आरो गोदोनि समावहाय बेफोरबायदिनो बोथोरनि सोलायनायाबो बांद्राय इसेबां गोहोम खोख्लैयामोन नालाय औ बांद्राय गरमबो जाया बांद्राय गुसुबो जाथारामोन नालाय गोदोनि सुबुंफ्रा थानो हायोमोन आरो नाथाय दानि जुगावहाय बोथोरनि सोलायनायजों लोगोसे बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनायाबो दावगाबोबाय इमप्रुभ जाबोबाय आरो जों बोथोर लायै बोथोर गाननाय जोमनाय गुबुन गुबुन रोखोमनि एबा गुबुन गुबुन गाबनि गाननाय जोमनायखौ जों मोनो नङा होमबा
औ नोंथां
औ आथिंनिफ्राय लानानै खर'सिम जों गुबुन गुबुन बेसादनि बा गुबुन गुबुन एक्सेसारिस बेफोरबायदिखौ जों गाननानै जों फेसन खालामनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा
औ नोंथां नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो गावनि गाननायखौ एबा फोसाबनानै बा बेफोरबायदिनो आजिखालिथ' बादायलायनायबो दं नङा होमबा गावनि फेशन श' गावनि गाननाय जोमनायनि स्टाइल देखायनानैब्लाबो जोङो बादायलायनानै जों रां आरजिनो हायो आरो फेमास जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं जायखौ जोङो मडेलिं होननानैबो मिथियो नङा होमबा नोंथां औ थिग बेफोरबायदिनो माखासे बेफोरबायदिनो ब्रेन एबा प्र्लटिन्सफोर बानायग्रा एबा गाननाय जोमनाय बानायग्राफ्राबो गोबां इन्डास्ट्रिफ्रा बांबोबाय आरो मानो होनोबा जोंनि सुबुं माहारियाबो गोबां बांलांनायजों लोगोसे बेफोर गान्नाय जोमनायाबो जोंनि गोनांथिया बांग्रानिफ्राय बारा जाबाय
नंगौ
औ सासे मानसिनावथ' गांसे गांनैल' गस्ला थाया गोबां रोखोम रोखोमनि गस्ला थायो गोजां बोथोराव गानग्रा गोलोम बोथोराव गानग्रा औ सेन्देलखौथ' आजिखालि बयबो गानो नङा होमबा गुबुन गुबुन रोखोमनि सेनदेल मोनो औ गस्ला मोनो पेन्ट मोनो गोदोथ' जों बुंनो थाङोब्ला लंपेन्ट गाननायखौ लंपेन्ट गैयामोन होननाय खोनायो हाफ पेन्ट गाननानै थायोमोन जोंबो गोदो उन्दै समावहाय हाफपेन्ट गाननानै स्कुलाव थांनाङोमोन आरो नङा होमबा नोंथां नाथाय सम औ नाथाय समजों लोगोसे बेफोरबायदिनो इमप्रुभ जाबोबाय दावगाबो फ्राय मोजांनिफ्राय मोजां साबसिननिफ्राय साबसिन दानि फरायसाफ्रा गथ'फ्रा मोजांनिफ्राय मोजां बिदिनो गाननाय जोमनायावबो इमप्रुभ जाबोबाय मोजां मोजां गाननायजों लोगोसे साफा थानायजों लोगोसे जोङो दावगाबोबाय आरो बे थिग बेफोरबायदिनो गाननाय जोमनाय होनोबाथ' बर'फोरनि गाननाय जोमनायानो जाहैबाय ओ गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ बेफोरखौ लानानै बर'फ्रा गानो आरो नङा होमबा नोंथां बेफोरनो बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि ट्रेडिसनेल आरो हिनजावफोरनिसिम बुंनो थाङोब्ला द ख'ना आरो आर'नाइ ब्लाउस बेफोरखौ गाननानै बैसागु बोथोरफोराव रंजायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
गोथां गोजा गाबनि गाननानै बेफोरबायदिनो रंजायो बैसागु समाव बेफोरखौ जोङो बोसोराव खनसेल' मानियो नालाय जोङो गाननानै रंजायो न'खर न'खर गिदिङो गाव गावनि हारिनि हारिमुनि नेरसोनखौ लाखियो नङा होमबा औ थिग जोंनियाल' नङा बर' हारियाल' नङा गुबुन गुबुन हारियाबो बेफोरबायदिनो गावबा गावनि गाननाय जोमनाय दं नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जायखौ ओ बेफोरबायदिनो गाव गावनि हारिनि सम सम फैब्ला बैफोर ओ गाननाय जोमनायखौ गाननानै जों गोजोननाय मोनो आरो गानो
नंगौ
औ नङा होमबा औ थ' जोंहा नोंथां समाबो जाबाय बेफोरबायदिनो उनावबो रायलायबावगोन होननानै नोंथांजों आसा थाबाय आरो जोंहा बेफोरबाय दि गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथां
आंबो जबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों बेफोरबायदि गाननाय जोमनायनि बागै रायज्लायनानै जोंहा नोंथां समाबो जाबाय अब्ला जों इयुनाव बेफोरबायदि खोथाफोरखौ सावरायबावनोसै दायो जोंहा समनिबो आंखाल नङा होनब्ला
औ नंगौ नोंथां
औ दे अब्ला नोंथां नोंथांनिसिम जोबोर गोजोननाय मोनबाय आरोखि गोजोन्थों
औ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां